हेलौ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामबाय थादों?
दं आं दा जिरायनानै नोंथाङालाय?
दं बिदिनो जिरायनानै दं
औ
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जाबाय
औ
जों बिबारनि सायाव एसे सावरायजागोनना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन नोंथां
औ दे नोंथाङा बिदिब्ला एसे फोरमायनानै होनै
औ औ आं माने बिबार बुंनो थाङोबा जों खायफा खायफा बिबारा माने ओंख्रिबो जाजानाय दं आरोना आं बिनि बागैबो एसे सावरायगोन ओ जोंथ' दा बिबार बुंनो थाङो बा जों जेरै फुजा थानसालि फुजाफोरावबो जोंनो बिबारखौ नांगौ जायो जेरै जोङो प्रकाट बेबायदि फिथाइ सामथाय बावोबाबो जोंनो बिबार खौ नांगौ जायो जों हाबा यावबो बर गोदान हिनजाव गोदाननि थाखाय जों माला सुनो थाखायबो जोंनो बिबारखौ नांग गौ नङा होमबा
औ नोंथां।
जेरै जों माने बिफां माने बिबारखौ गायोबा-बा बिबारा बारोब्ला जों जोबोद समायना नुयो नङा होनबा बेथ' गासैनिबो न'खराव थायो नङासै होमबा जेरै बिबारा बारोब्ला खायफा खायफा बिबारा माने अरायमा माने बारनायबो दं आरो ना खायफा खायफा बिबारा मा ने मास मोनसेआ से बारनाय बा मा ओ द' माहानि माहानि बारनाय बा द' माहा बारो बेफोर
अ अ नंगौ।
जेरै आं दा ओंख्रि जानायनि बिबारखौ आं माने एसे बुंनोसै आरोना जों जेरै रै सेफालि बाबा सेवालि बिबार जों बेखौबो जों ख्रि जायो। जेरै जोङो अनलाबो जानो हा हायो ना बेदरजों माने रदबनानैबो जों जानो हायो। जेरै बिबार बा फासिखा बिबार बा फनलु बि बार बा गाम्बारि बिबारखौ जों बेबायदि अनला जायो आरो ना। खायफा खायफाया अनला जायो खायफा खायफाया माने बेबायदि आलुफोरजों माने भाजा एवना जानो हायो आरोना।
औ।
ओ नोंथाङा जा एसे मिथिगौ बिबारनि बागै एसे सावरायना होनो हागोन नामा?
औ ओम ओंख्रि जानाय बिबाराथ' आरो खार' खान्दाय बिबारखौबो ओंख्रि ओंख्रि जायो। गाम्बारि बिबार बेफोरबो बिबार खौ ओंखाम ओंख्रि जायो जों। आरो बिबाराथ' गोबां बायदि बायदि गाबनि थायो। बायदि बायदि मुं जों मोनथिनायबो जायो। खायसे बिबारा बारबाय थायो। बोसोराव बारबायानो थायो आरो खायफा बिबारा द' द' द' माहाल'सो बारनाय थायो। बेबायदिनो खायसे बिबारखौ गोजां बोथोराव मोनो। खायसे बिबारखौ गोलों बोथोराव मोनो।
औ औ।
बारसे बिबारखौ बिबारनि मुंखौनो आरो गोबां गोबां बायदि बायदि गाबाव नुनो मोनो जेरै जों गलाब बिबार गलाब बिबारखौनो जों गुफ फुर, गोमो, गोजा बायदि बायदि मोनजोबनो हायो।
औ औ।
आरो ज'बा बिबार बेखौबो जों गोजा, गुफुर, गोमो, गासैबो गाबावनो मोननो हायो।
औ।
बुंनो थाङोबा।
औ।
आरो जोंथ' बयनि बो न'खराव बिबारखौ नुखाथारो। आरो बिबारा बिलाइ बिफां बिलायानो बिबार महर लानायबो दं।
औ।
बेखौ समायना नुयो बेखौ जों बेरा हिसाबैबो बाहायनाय जायो खायसे खायसे। बिबार बिफां बिबार बिफांखौ जों लामा सेर सेर गायबा बेखौ बेरानि महर लायो बेबो बेरा बायदि नुयो। नोंथांमोनानि न'खराव मा मा बिबार दं?
ओरै बुंनो थाङोबा जोंनि न'आव थानाय बिबारा जेरै अपराजिता गेन्दे फुल ज'बा बिबार गलाप बिबार ओरै तगर बिबार बेफोर दं आरोना।
अह।
जेरै गोबां मानसियानो ओ बिबारनिबो बागान बानायो नङा होनबा नोंथां?
अह औ।
जेरै जोङो हाबा हुखा बा फुजा मारायनि थाखाय नांगौ बायदि बिबारखौ बा थोजासे बिबारखौ जों मोननोबो थाङा जेरै न'फोराव माने गामिफोराव मोननोबो बारा थांबाङा नालाय बेखायनो जों खायफा खाय फा बिबारखौ जों माने गलाब बा दखाननिफ्राय जों बायनानैबो लाना फैनो हा हायो जेरै गिन्दे मालि बिबारखौनो आं माने नुनो मोननाय बा मोनथिनो मोननाय बा जोंनि ओनसोलावनो माने इन्दि मालायखौ नुनो मोनो आरोना बांसिन
औ औ
नोंथांनि न'आव बा मा मा बे बा दं नोंथाङा सालायना होनो हागोन नामा
जोंहानि न'खरावथ' जबा बिबार बेबायदिनो गोजा गुफुर गाब दे आरो गोमो गाब बे बिदिनो द दङ आरो फांसे बि फाङावनो बे गु ग जबा बिबारा गुफुरबो गलाबबो बारो बेबायदिनो आरो अपरजिता दं सान बिबार बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बाहायनाय रावै मोनथिजानाय दाउस्रि आयथें बे बिबार औ बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो जों मिथिनाय बायदिब्ला जों बिबारफोरखौ जा गिदिर गिदिर बागान बानायो बेफोरनिफ्राय लांनानै ओ थाव साबोन आरि मोदोमाव फुनगो रां सिन फु फोरबायदि बानायनाय जायो होननानै मिनथियो
औ औ
मोदोमनायनि थाखाय आरो खायसे खायसे बिबारनि मोदोमनाया बांद्राय मोदोमो जेरै रजनि गन्धा बेखौ जों अ मोदोमनाय
औ
आरो खायसे बिबारा बांद्राय दै मोनबाबो थैलाङो। खायसेना आरो दै बुरजा नांगौ। बेफोरबायदिनो गासैनियाबो बिबारनि माबाया बेलेक बेलेक थायो।
औ
आरो नोंथाङा मा मा मोनथिबावो बिबारनि बागै?
बिबारनि बागैथ' आं बारा गुवारै बारा मोनथिया। ओ मोजां माने गामियाव मोनबाय थानाय बांबाय जेरै आं मिथिनाया जेनेबा अपराजिथा बेखौ जों माने ग्रह' फुजा बा माबा माबि बेबायदि फुजा खालामनायाव जोंङो बेखौ बाहायनो हायो। हायो आरोना बा बेखौ नांगौ जाथारो आरो। जेरैखौ जोङो ओ मानसिनिया माने आथिं आखाइ सानाय बेफोरबायदि बेराम जायोबा जों बेनि बिलाइखौ जों माने दैयाव माने रुनानै जों बेखौ माने साहा बायदिबो जों लोंनो हायो। जोङो बिबारखौबो फोराननानै बेबायदि खालामना लोंनो हायो।
औ।
जों जेरै गलाब बिबार खौबो जों जानो हायो नोंथाङाथ' मिथिखागौ बेखौ।
अ औ।
जेरै जों नुनो मोन
माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जेरै गलाब बिबारखौ जोङो आं नुनो मोननाय आरो ना मोनथिनाया माने ने बेखौ फोराननानैबो जेरै खौ माने फाजाफोराव बेबायदि माने लगाय देरनायखौ आं नुनो मोन्दों। ओरैहाय सोमनानै बेखौ लोंनाय गोबां नुनो मोनदों। ओरै जोंहा बैसागो मागिनाय बे बेफोरबायदियावबो आं माने मोसाग्रा मानसिफोरखौ आं माने बेबायदि माने जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो ना जोंनि जायगायाव जानायखौ नुनो मोन्दों आरो। खायफा खायफा जायगायाव माने मोनथियाबो जानो हागौ बाजायाबो जानो हागौ।
अ नाथाय आं ओ आं दा बाहायनाय बायदिब्ला आं गलाब बिबारनि बे गोरानखौ जिहेथु गलाब बिबारा रानलाङो बेखौ आं गाय खेरजों साहा फुदुंबाथाय बेखौ होनानै लोंफेरबाय आनो आं लोंबाय थायो मोजां नाङामोद गोमो साहानि गाबा आलदा जायो एसे साबसिन नुनाय जायो औ बेफोरबायदिनो आरो बायदि बायदि बिबार थायो बिबार खायसे बिबारा मान लानानै बारो बेफोर बायदियानो मानलाबासो मानलानानैसो बारो बियो
औ मानलानाय बिबारखौबो मोजाङैबो नुयो जों मानो होनबा जोङो जोंनि लांगोनानि सेराव जों माने जे माने जेंला बायदि जों खालामना दोनोबा जों माने मोजांबो नुयो आरोना बे बिबारा बारोब्ला नोंथांनि न'आ बो दं नामा बेबायदि
जोंहानि न'आव बे ओ जाहाथे जाेथोसे गोमो बिबार दं आं बिनि नामखौ मोजां मिथिया आरो बे रज'नि गन्धाया दं
औ
बे रो मानलाग्रा बिबाराव परसिथाया दं
औ
अपराजितायाथ' मोननै बा मोनथाम गाबनि दं नङा होनबा नों नोंथां जेरै निला गुफुर आं गोमोखौबो नुनो मोननाय जादों जेरै नोंथाङा दा बावैसो बुंलां नाय बै दाउस्रि आयथें न' बि दावस्रि आथिंनि माने बि बिबानो गाब खौबो आं माने नुनो मोन्दों आरो ना जोंनि गामियावनो आं माने नुनो मोनदों आरो जेरै गोमोबो नुदों आरो ना थ' आंनाव थानायाथ' गलाब नङा होनबा।
अ अ
गाबनिबो नुनो मोन्दों गोमो गाबनिबो नुनो मोनदों आरो।
अ आरो गुफुरजों गलाबजों खावसे खावसे थानायबो आं नुनो मोनदों बेखौ फांसेयावनो बारसेयावनो।
औ औ
बायदि गाबनि थायो बेखौ बो आं बायदि बायदि गाबनि नुनो मोन दों
औ
ओम
बेनि गेजेरावनो आरो जों माने जोंनि जायगायाव मोनथिनाय जायो आरोना जेरै बे दाउस्रि आथिं बायदिनो आरोना बेबो बिदि बिबारा ओ जोंनि जायगायाव माने रान्दिनि फुल होननानै बुङो आरोना जेब्ला बियो ओंखाम संनाय जाफुयो बै टाइमाव बे बिबारखो बारनाय आं माने नुनो मोनदों आरोन जोंनि जायगायाव थिग बेबादिनो दाउस्रि आथें बिबाराबो बेबा दिनै बारो जानांगौ।
अ अ गोबां बिबारफोर दं आरो जों बेफोरनि मुंफोरखो मिथिजोबा।
औ
बेफोरबायदिनो आरो दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन मुंजों मिथिनाय जायो।
औ
औ
बिबारखौथ' जोंनो गासै गासैनिबो न'आवथ' माने बाहायनाय जायो नङा होमबा नों थां आरो बेफोरखौ जोंनो नांखागौआनो नङा होनबा? जेरै जोङो बांसिन माने गोथार फुजा होनना बुङोबा जोंनाथ' खा न्दा बिबारखौ जोंनो नांखाथारगौ। जेरै बेनि गाबाथ गुफुर नङा होनबा नोंथां खायफा खायफा गामि याव बा जायगायाव बा ओनसोलाव बेखौ गुबुन मुंजों गाबज्रियोबो जानांगौ। ओरै जेरै जोंनि जायगायाव बिखौ माने खातन्टा बिबार होननानै जों मोनथि
औ औ दे बिदिबोला नों थां समाबो जानानै फैबाय सावरायनायखौ दोनथनोसै औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।